हेल' औ खोनादों नोंथां ओ खोनादों।
औ डाइरेक्ट मेन टपिकआव फैनोसै नामा नोंथां?
औ दे।
आं एसे बुंफोरोना होनि।
औं
जोंनि दिनै दा दिनैनि टपिकआ लाइमोनफोरनि निसा लानायनि सायाव आरो। दे सावरायनोसै।
औ
लाइमोनफोरनि निसा लानाय बिथिङाव नायोब्ला जों आथिखालाव बे बैफोरबायदि नुसै आरो माने गोबां जाय खि जाया जायगायावनो थाङा मानो उन्दै उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा निसा लायो खना खनला पिकनिक स्पटआव माबेबा जायगाफ्राव जमा ज मा निसा लायो आरो जुमाय सिगारेट जुमाइ सिग्रेट बि बेनि अनगायैबो माखासे निसा दं बेफोरखौ बुंलायलायला माने बेफोरखौ लानानै बिसोरो गावनि समफोरखौ आरो गावनि मावनांगौ जि खामानि मावनांगौ सम बा फरायनांगौ सम बेफोरखौ माने बारहोगासिनो आरो गावनि देहाफोरखौ बैसोरो माने गोबां गाज्रि थासारियाव लाबोनानै लाफैदों आरो। गोदोनि समाव माने बे फोर एसे खममोन। गोदोनि सि-सिगाङाव बाहायनाय निसाफोरा गोदो निया ओ गुबुन रोखोममोन आरो आथिखालाव नि बाहायनायफ्रा गुबुन रोखोमै जाफैबाय। दा आ बेफोर गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै जोंनि गेजेराव निसा लानायफ्रा माबायदि सोलायनाय फैखो आरो माबायदि जोंनि गेजेराव खहा खालामगासिनो बे फोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। ओरैनो आथिखालाव जोङो दा जायखौ जोङो नुबोबाय थादों। जोंनि ओ ओन्दै ओन दै लाइमोनफोरा ओ जेसेबांखिनि कलेज फरायनाय स्कुल हाबजेननाय बेनिफ्रायनो लानानै ओ जोंनि बांसिन लाइमोनफोरानो फरायनाय फारसे गोसो होआलासे निसानि फारसे बांसिन ओ आगान सुरनायखौसो जोङो बांसिन नुनो मोन्दों। जेरै ओ सि सिग्रेट बिरि नोंथां होननाय बायदि बि आरो गोबां आथिखालाव ओ बुंथावै बेफोरबायदि निसाजों ओ जोंनि लाइमोनफोरा बेवहाय गोदोसोनानै दं आरो गावनि सम आरो गावनि फरायनांगौ ओ समफोरखौ नागार नानै बैफोराव ओ बांसिन गोदोफबनानै थानायखौ जोङो ओ नुबोगासिनो। बैफोर ओ माबानिफ्राय ओ नि सा लानायनिफ्राय जोङो जानगार खालामनोब्रा जोंनि ओ थानाय माखासे आफादफोरा जोङो बेखौ थिग खालामनांगोन। आरो बांसिन जायगाफोरावनो जोङो बेखौ ओ दिनैनि दिनाव नुनो मोनसै। ओ बेयावहाय खुनु ओ गेदेर उन्दै राव खौबो बेयाव सिनायला। ऐ जायखौ जोङो बाजाराव मोननाय ए जौ बेफोरखौ गुबुन गुबुन ओ जायगाफोराव। जेरै पिकनिक स्पट बेफ्राव थांनानै बाहायनाय आरो बिदिनो लोंनानै जानानै ओ सनमान होनो रोङै बेफोरबायदि थासारिया आथिखालाव सोलिबोगासिनो दङ। आरो ओ जायखौ जोङो साननो हाथावै बा सानथावै बैफोर खामानिखौ दोनैनि दिनावहाय लाइमोनफोरा मावगासिनो दं। जायफोर निसाखौ ला नानै अ गावनि बिमा आरो गावनि बिफा बिसोरखौ गावनि निसानि आं खालाव बिमा बिफाखौ बि सोरो फोजोबनो आरो फोजोबोबो बैसोर थारमा ने अ आथिखाल आरो गोदोनि निसा लानाया गोबां फाराग बियो थारैनो जोंनि समाजाव बा ओनसोलाव बियो बांबोगासिनो दं। बेखौ थारैनो जोङो ओह होबथानांगोन जोङो होबथानायाव बयबो ओह जोङो बाहागो लानांगोन जाहाथे
हम
जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि इयुन जोलैफोरा मोजाङै जोङो मोजां फारसे दावगालांनो हायो‌। बेफोरनि ओह सोमोन्दैबो नोंथाङा माखासे मोनथिगौ जानांगौ बेखौ नोंथाङा बो एसे ओह फोरमायबानो जाबाय।
औ औ लाइमोनफोरनि निसा लानायाव ओह गोदोनि समाव एसे गुबुन रोखोमै जायोमोन निसा लानाय बिथिङाव नायोब्ला गोदोनि मानसिफोरा एसे गाहेला गाहेला ओह बोराय बोरायफोरा इदिनो माबाबा मोनसे फोरबो फोराव बेफोरखौ बाहायबोदोंमोन गावसोरनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय आरो देहाफोरखो ओह मोजां लाखिनो थाखाय नाथाय आथिखालाव बियो फैयै फैयै फैयै दानि समाव माने गुबुन रोखोमै जाबाय बे निसाखौ लानानै गुबुन सोरबा सोरबा मानसिफ्रा बिजनेस खालामबाय आरो ओह लाइमोनफोरा बैफोरखौ नुनानै माने ओइ गेदेरफोरनि लोंनायफोरखौ जानायफोरखौ नुनानै सोलोंनानै गोबां लाइमोन फोरानो एडिक्ट टेट जालांबाय दा बैसोर लाइमोनफोरा गावसोरखौनो एडिक्टेड जालांबाय नालाय बै निसानिफ्राय बिसोरो एडिक्टेडनिफ्राय बारग'नो हायि बायदि अबस्थायाव जाफैबाय खिसुमान गोबां मानसिफ्रानो दा आह बिदिनो लाइमोन फोरा गावसोरहाथ' लाइमोनफोराथ' फरायनांगौ सम उन्दै-उन्दै समाव बिसोरहा गोबां गियान बुथुमनानै लानांगौ जायो दा बैफोर समफोर खौ बिसोरो बेफोरबायदि लोंनाय जानायाव बाहायनानै गावसोरनि उहुम बेसेन गोसा समफोरखौ माने ओरैनो बेखाराव लस खालामगासिनो दं आरो उहुम आह आरो सासे मानसिया एसे उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि निसा लायोब्लाना बे मानसिया माने इयुनावहाय फैबाय थानाय समाव जेबो खा खामानि गैयै ओरैनो बेखार बेखार मानसि जाहैखायो आरो गावनि देहाफोराव गोबां लोरबां जायो नोरजिया माने गोबां बेमार आ-आजारफोरा थाब जानायनि चान्स थायो आरो निसानि खो जों हमनानै ला उम सासे मानसिनाव आह हार्ट एटेकफोर जानायफ्रा निसा लायोब्ला बांसिन जायो आरो बै मानसिनाव माखासे गोबां प्रब्लेमफोर जायो आरो निसा लायोब्ला स्किन प्रब्लेम, खानायफोरनि आह देहानि दा बेफोरो बेफ माने गोबां गाज्रि आरो जोंनि लाइमोन लाइमोनफोरनि मोनसे बिराद गाज्रि हुदा दा बेफोरखौ लाइमोनफोरा गाव गावनो साननांगोन गाव गावनो। बुजिनानै लानांसिगोन आथिखालाव आरो आथिखालाव जोंहा गोबां बेफोरनि निसा लानायनि बिथिङाव गोबां इनिसियेटिभ लानांगौ आं नुदों आरो। जोंनि समाजाव। औ जोंनि गामिफोरावथ। गोबां जायगायावनो अपेनलि उन्दै उन्दै मानसिफ्रानो माने अपेनलि लोंङो जायो सोबो। बेफोरखौ बैफोर। गामिनि जायफोर गाहेला गोरा बिसोरो माने थांखि लानानै। गामियाव मोजां मोनसे। बिथांखि आजावनानै बैफोरखौ खमायहोनायनि राहाफोरखौ लाजायो। जे बेनिफ्राय जोंनि आफादफोर माहारियारि आफादफ्राबो बेफोरखौ थांखि लाजायो हयथ जोंनि माहारियारि आफादफ्रा बेफोरखौ थांखि लानानै दोननाय। दंखायो अब्लाबो किसुमान माने गासैबो बिथिङावनो माने होबथाजोबनो हाया। दा बेफोरखौ थांखि लानो। लानाया गाव नखरनि सायावबो थायो जेरै बिमा बिफा। बिमा बिफायानो। गावनि गथआ बबाव थांदों मा जादों मा लोंदों सोरजों बेरायदों सोरजों थांदों बेफोरखौ जुदि दिथा होनो रोङाब्ला। बै गथआ एसेब्लाबो माने। बेनि साननायफ्रा। एसेबाबो बेलेग जाखायो बेयो। गाज्रि लोगोफोरजों थांनानै। बेफोरबायदि निसाफोरखौ लानायाव माने एसे। एसेबाबो गोसो जाखागोन आरो बे गथआ माने बेयावनो गोसो जालांखागोन आरो जेब्ला बे गथआ एदिक। इडिगट्टे जागोन निसानि अब्ला बियो अब्ला निसाखौ गारनो हाया। गारनो हायि बायदि जागोन। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै न'खरफोराव बिमा बिफाफोरा बेफोरनि फारसे स्ट्रं माने गथ'फोरखौ दिथा होनो हानाय जानांगोन आरो अब्ला बेफोर। एसे लाइमोनफोरनि निसा लानायफ्रा बेफोराव गोबां खमायगोनखौ आं नुहु रदों आरो। दा ओ बै-बेयावबो मोनसे जायो जोंनिया जोंनि ओ समाजाव ओ गोबां बिमा बिफा बिफाफ्रानो गावसोरनि ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सिगाङावनो माने अपेनलि न'खराव जुमाय लाबोनानै सोरखौबा लोगोफोरखौ लिंबोनानै गथ'फोरनि सिगाङावनो जुमाय लोङो गथ'फोरनि सिगाङावनो जुमाय लोंनानै खोन्थानाय आरो गथ'फोरनि सिगाङावनो बिरि सिग्रेट थांखु बेफोरबायदि जाना खोन्थानाया बेफोर माने मोनसे मोन से गाज्रि आरो दा बैफोरखौ नुनानै उन्दै मानसिफ्रा सोलोङो। उन्दै मानसिफ्राथ गेदेरनि खौ नुना नुनानैसो सोलोंखागोन नालाय गेदेर फ्रासो गाइड होनो हानांगोन अब्लासो बे सासे गथ'आ मोजां जागोन नालाय। दा बेफोरखौ माने खालामनाङा आरो। आरो किसुमानफोरा माने उन्दै लाइमोनफोरखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने मा खालामो जुमाय लाायथां जुमाय लायनायफोरावबो बाहायबावोसो बेफोर माने बिराद गा-गाज्रि हुदा आरो बेफोर मोजां नङा दा बेफोरखौ बेबायदि होबथानाय नो हायो आरो। नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
ओरैनोथ' ओ जोङो बांसिन जेनबा आथिखालाव बिमा बिफा बांसिन न'आव जोथनो लानायनि सायावबो बियो जायो। आरो नोंथां बुंनाय बायदि न'आव जेरै नोङो बेबहार खालामो बेफोरखौ गथफोरा सोलोंनो बांसिनै सोलोङो आरो नआव जाय जेरै जोङो ओ मोजाङै जोथोन लासेयावबो ओ बायजोआव जायफोर नों हारसिङै थाङो जेराव नोङो कलेजफ्राव लोगो- बांसिन थांनाय जायो बेफोरावहाय नोङो बांसिन मानसिफोरानो जेरै क्लास लानायाव मुखुब नङाजासे गुबुन फारसे निसानि बागैसो बिसोरो बेयावहाय ओ मुखुब जायो बेफोरखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै दा बैफोरबायदि बिथिंआवहायबो बिमा बिफाया हयथ' नुस'वा
औ
बेयावहाय माबा स'नो हाया बिमा बिफाया दा गथ'फोरा गावसो सोरनो गावसोरनि इयुनखौ दानायावहाय ओ नां हाबनांगौ नैबे समावहाय जाहाथे निसानि फारसे बेवहाय ओ जोंनि लाइमोनफोरा बेयाव गोदोसोनानै दङ आरो इयुना
औ
बिदिनो माबागासिनो जेन'बा गाज्रि जालांनो हमगासिनो बेफोरखौ जोङो ओ गासैबो गामि बा ओनसोलफोराव जयैनो बेखौ सावरायलायना नै बेखौ होबथानायनि राहाखौ लानांगौ आरो नोंथां ओ दा नोंथांजों आङो सावरायनानै ओ नैबे आथिखालनि लाइमोन बिसोरनि निसा जानायनि बागै सावरायनानै एसेबाबो मिनथिनो मोनबाय। बा जोङो सावरायबाय। दा आङो नोंथांनिसि सिम ओ
उम उम मोजां जादों नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों। ओम ओम।
दा रायलायनायखौ एसे बेखिनियावनो
औ औ औ दोनथ'नोसै दे। उम उम।